हेलौ नोंथां।
हेलौ खोनादों ना?
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
हेल'
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ
नों-नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों औ ओ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनाय मनानै हरनाय जादोंमोन सावरायजागोना नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिबा नोंथां जोंना दोरोङारि ओंख्रि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो माने देखायबोनाय एबा नुबोनाय एबा मिथिनाय आथिखालावबो एंगार जायैबायदि जोंनि समाजाव नुनो मोननाय नङा होमबा दा दोरोङारि ओं ओंख्रि होनोबाथ' जोंना गुबुन गुबुन गोलैयो दा बेनि गेजेरावनो अनला दाउ एबा अनला ओंख्रिया जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां।
औ
बेबादिनो अनला ओंख्रि होनोब्लाथाय जोङो अनलाखौहाय गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो संनानै जानो हायो ओ‌ जेरैहाय जोङो बेखौहाय गोथां बेनिफ्रायबो जोङो संनानै जानो हायो जेरैहाय लाइ लाइ बिलाइ होनानैबो जोङो संनानै जानो हायो बेखौ अनला फाख्रि आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमब्ला जोंहा औवा मेवाइ मोनो औ बे औवा मेवाइजोंबो जोङो अनला ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो अनला ओंख्रियाव बेबादि बिदिनो दाउ बेदर बा अमा बेदर बा ना खांख्राइ एम्फौ लाथा बेफोरबादि होसनोब्लाथाय जानो गोथावसिन जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ
होनांगोन लाब लाब आरो बेनि उनाव फार्स्ट माइ गिबियाव सोमना लाग्रोनानैहाय सुखांनानैहाय बेखौ दानियाथ' मेसिनावनो देजोबो नालाय एसे एनैखौहाय औ मेचन बा बेफोरबायदिनो दिंखि बा गायहेन बेफोरबायदियाव देनो हायो जोङो बेखौ देनानैहाय गुन्दै खालामना लानानैहाय बे फारसेथिंहाय दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला जों बेवहाय बे अन गुन्दैखौहाय आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय खारै संख्रि बेफोरबायदि होनांगोन आरो
उम
आरो खायसे खायसे बेबादिनो अन गुन्दैखौहाय दैयाव गलायनानैबो होनायखौ जों नुयो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय जुदि दाउ बेदर बा द बेफोरबायदिनो अमा बेदर जायखिजाया होसनोब्लाथाय जों बेखौ गिबियावहाय थावजों एवग्रोनो लानांगौ। थंख्रि बेबायदिनो बानलु सामब्राम हालदै आरि होनानैहाय एवफ्रामनानै लाखांनायनि उनावहाय जेब्ला अनलायाहाय गोदौगोन अब्ला जों बेवहाय होसननानै होगोन आरो बेबादिनो जोङो अनला ओंख्रिखौथ' बाव गोदौ होनायनि उनावहाय ओ मोननायनि महराव फैयो आरो बेफोरबायदिनो जों जों बेवहाय आरो मोदोमनो थाखाय दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बा हाइजेंनि बिलाइ बेफोरबादिबो जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ
बेबादिनो जोङो अनला ओंख्रिखौहाय संनानै जायो आरो अनला ओंख्रिया जोंनि दोरोङारि ओंख्रिल' नङा जेरैबादिहाय जोंनि दोरोङारि खायसे नेमखान्थि फोरबो दङ बेफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बर'नि हाबा हा- हाथासुनियावहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय जोङो हिन्जाव गोदानखौहाय मोनायावहाय इसिं खनायावहाय अनला ओंख्रि संनो होनायखौ जोङो नुयो होमबा नङा होमबा नोंथां बेबादिनो जोङो औ अनला ओंख्रिखौहाय बर'नि दोरोङारि हाबायावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंहा दङ बर'फोरा जेरैहाय आघोन मासाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो दङ ना औ बे ओंखाम गोरलै जानायावबोहाय जोङो अनला ओंख्रिखौहाय बे लाइ बिलाइजोंहाय दाउ बेदरजों संनानैहाय अनला फाख्रि बेफोरबायदि जानायखौहाय जों नुनो मोनो आरो ओंखाम गोरलैजों बेफोरबादिनो अनला ओंख्रिया जोंनि दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रिल' नङा खायसे खायसे जेरैहाय बर'नि नेम खान्थि बेफोरावबो सरजाबफानानै दङ आरो नोंथां बेबादि दिनो जोङो अनला ओंख्रिल' नङा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोर दंबावो जेरैहाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां दङ जेरैहाय बेनि गेजेरावनो जोङो मख'नो हायो नारजि अमा नारजि दोलो आरो नाफाम आरो जेरैहाय साम' सबाय बेफोरबादि गोबां गोबां दङ आरो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोराव बेबादिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर मोनो जेरैहाय थास' बिबार थास' आथिं बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जिंखा खुमब्रा लेस्रा बायदिफोरखौ जोङो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा गोबां बर'नि ओंख्रिफोर दङ आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बो अनला ओंख्रिखौहाय माबायदिहाय संनाय जायो नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन ना?
आं बेखौ औ खोनादों औ नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो एखे रोखोमैनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। दा जों गुबुन गुबुन आयदाजों जायो नङा होमबा? थेवब्लाबो जोङो माने लाजों दाउजोंखौ मोनसे मोजां माने मिथिजाथावना एबा बिनि गोथावखौ नुनो थाङो आरो दा अनला ओंख्रिखौ जोङो गुबुन गुबुन आयदाजों जाजायो जेरैबायदिहाय आ एम्फौ लाथाजोंबो जाजायो लोगोसे आरो खायफा खायफाखौ जोङो साम'जोंबो जानाय नुयो आरो खायफाखौ माने बि मुदुमफुल बिबारजों गोखाजोंबो जानाय नुयो दा नोंथाङा फोरमायनाय रखम लाइजों अन फाख्रि जाजायो लोगोसेनो आरो ओ माने ओइ थाइगिर जे थाइगिरजोंबो गोखैखो जानाय नुयो आरो। बिदिनो औ गुबुन गुबुन आयदाजों बिदिनो जाजायो नाथाय अनलाजों दाउजोंखौ जों बांसिन माने गोरोबनायखौ एबा जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो हटेल आरि बायदिसिना गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो अनलानि ओ गोथावखौ माने थावनायखौ बुंनायखौ एबा बजबनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ बिदिनो सङो दा लोगोसेनो दो दोरोङारि ओंख्रि होनो ब्ला आरो सबाइजों सामजों नोंथाङा फोरमायनाय रखम आरो गुबुन गुबुन दोंबयो जेरैबायदिहाय जोङो एम्फौ लाथाखोनो थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमैनो जाजायो। एवनायनि अनगायैबो जों बेखौ ओ थासनि बा बिथ्रि बेजोंबो जों जायो बेखौ। लोगोसेनो आरो बेखौ सिंग्रिमिखि बायदिसिनाजोंबो जाजायो लोगोसेनो आरो बेखो‌ ओरैनोबो जोङो एवनानै जाजायो। जोंनि गोदो गो दायनिफायनो माने आबै आबौनि समनिफायनो माने फिसिबोखायो फिसिबो जानाय जोंनि समाजाव माने नुखाबोनाय नङा होमबा? दा बेखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन नो लानायखौ नुयो। लानानै बेनिफ्रायनो बे खुन्दुं लुनानै जि दानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबाय दि लाथा फिसिनानै जानाय हुदाया दङना गैया फोरमायनो हागोन ना?
औ गोदो गोदाय बांसिनमोन होननानै जों खोनायो। दानि दिनावहायथ' बेफोरखौ खम लासै। बेबायदिनो जोङो एम्फौ लाथा फिसिनानैबो नगौ फ्रि नुयो बेफोरबादिनो जोंहा
खारै ओंख्रि संनायावथ जोंहा खारैनि गोनांथि जायो होमबा नङा होमबा नोंथाङा? जोङो नआवनो बानायनानै लानाय जायो
औ।
जोङो आथिया थालिर दंफां बेनि फस्लाखौहाय फिसा फिसा जिरनानैहाय सान्दुंआव फोराननानै जोङो बेखौ जेब्ला सावगोन अब्ला बे सावनानै ओंखारनाय हाथफ्लाखौ जोङो दै होनानै सरगोन आरो बे सरनानै जि ओंखारनाय रोसि बेखौ जोङो खारै महरै बाहायो आरोना नोंथां आरो बेनि ओमफ्राय बेनि मादायाबो गोबाब जायो होननानै जों मिथिगौ मादाखौबोहाय जोङो दानख माने लाबोनानै बेबायदिनो सावनाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो खारैखौबो नआवनो बानायनानै जायो आरो। नोंथाङा खोनादों ना?
एखे रोखोमै बिदि थाल दंफांनिफाय, औ खोनादों औ बावनायखौ नुनो मोनो नंगौ लोगोसेनो गुबुन गुबुन जेरै बायदिहाय मैथ्रु बिफांनिफायबो खारैखो बानायो होनना मिथिनाय मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलजाहाय बांसिनानो थालिर बिफांनिफ्रायसो बेखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा थालिर बिफाङाबो गुबुन गुबुन दं नङा होनबा गासिबोखौबो जाजोबा
औ